नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
दा मा खालामगासिनो दं नोंथाङा? फ्रि दंथ'यो ना? हेलौ
दङ औ खोनादों।
अ अ अ जुदि नोंथाङा फ्रि दङब्ला जोङो बर'नि दोरोङारि लोंग्रानि सायाव दान्दिसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ औ थ गिबियावनो नोंथाङा जेनबा बर'नि दोरोङारि लोंग्रानि सायाव सुंद'यै ओ खेंफोरथि होग्रोदो आरो ना नोंथां?
बर'नि दोरोङारि लोंग्रा होननानै बुङोब्लाथ' गुबैयै जुमाय गिसि आरो जुमाय गोरान
औ औ
नङा होन ब्ला?
औ औ नंगौ औ लोगोसेयैनो जेन'बा बे जौ गिसि आरो जौ गोरानानो जोंनि ओ गोदोनिफ्रायनो जेन'बा बाहाय जाबोबाय थानाय जोंनि दोरोङारि लोंग्रा हिसाबै बाहायजायो आरोना। ओ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ औ थ' औ औ दायो खोनादों ना? दायो खोनादोंना? आ हेलौ